खोनादो
गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय नोंथां आंङो नै आबाद बोथोरावसो दङ नोंथां। आंङो बानलु आबाद मावदोंना बेयाव दंफैयो।
अह नोंथांङा ओमबा बालुआ आबाद मावगासिनं दा
औ औ
अ नोंथाङा बे बानलु आबाद मावनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
आदसा बिदिब्ला आंनो बानलु आबादखौ माबोरै मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनायसुन।
औ जागोन दे नोंथां नोंथाङाबो आंनो बै नोंनि अमा फारामावोना बेनि बागै फोरमायनांगोनलै।
औ जागोन दे नोंथां। आंबो नोंथांनिफ्राय बानलु आबाद खौ सोलोंना लानोसै नोंबो आंनिफ्राय अमा आबाद मावनायखौ बा अमा फार्म खालामनायखौ माबोरै खालामो बेखौ नोंथाङाबो सोलोंना लानो हागोन आरो नोंथां।
औ जागोन दे अब्ला आं फोरमायलांसै।
औ दे नोंथां।
अ जोंनो गिबियाव बानलु सिब्र होनोब्ला जोङो गिबियाव बेगर नांग्रोगौ जायो बानलु सिब्रनि आबाद मावनोब्ला ओ बेगरखौ जों माहाय मोनगोन होनब्ला बेगरखौ जोङो ओ फांसे थाइसे फिथाइनिफ्राय मोनो अब्ला जों बै फिथाइनिफ्राय ओ जोङो बेगरखौ ओ। फुलि बानायनो थाखाय बेगरखौ एरनजोबनानै लानांगौ एरननानै जोङो बेखौ ओ ओरैनो सानदुंआव फोरानना दोननांगौ सानसे बा साननै ओरैनो बिनि बै बेगराव दि ओ मोनसे बिज्लाब थायो बानलु सिब्रनि। बे बिज्लाबा राननाय बायदि ओम जुदि बै बिज्लाबा रानाखै ओ लोग गो लोगो ओ खानानै नों बे बेगरखौ बहननानै गायोब्ला ओ बै बेगरा थाब रजआ। बुजिबाय नोंथां बेगरा थाब रजआ ओ जुदि बिखौ फोरानोब्ला ओ ओरैनो सानसे साननै फोरानोब्ला बे बेगरा रानथाबनानै थायो रानथाबनायनि उनाव बियो जेब्ला दै मोनो अब्ला थाबनो बु गानानै गाजा बेरो बिदिनि थाखायनो बेखौ फोराननांगौ बिनि उनाव नोंङो बेखौ जावैनो थाखाय ओ माबेबा मोनसे ओ जायगा हायाव जावग्लिनानै लानांगोन जावग्लिनानै लानायनि उनाव नोंथाङा बेखौ नोंथाङा गुबुन जायगायावबो गायनो हागोन वान टाइमावबो गायनो हागोन प्लास्टिक जि प्लासटिक बेगर जावायग्रा बे प्लास्टिआवबो गायनो हागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा हाखौ मोजाङै गुन्दै खालामनानै लानांगोन बा मिस मिस खालामनानै लानांगोन बे अवान टाइमाव हाखौ मोजाङै सोनांगोन प्लास्टिआव अ हा हाखौ मोजाङै सोनांगोन एबा जाय हायाव नों बेगरखौ गायगोन बे हाखौ मोजाङै गेब्लेहोनानै लानांगोन आरो लोगोसेनो नोंथाङा बेयाव ओ हासारबो लगायनांगोन हासार होनोब्ला जोंहा ओरैनो गोबोरखि हासारखौ लगायनांगौ गोरलै समाव ओरैनो रासायनिक हासारखौ बै बेगर जावैनाय एबा गोरलै फुलियाव होजाया बेनि थाखाय जोङो गोबोरखि हासारखौ हायाव लगायनांगौ हायाव लगायनायनि उनाव नोंथाङा बै फोराननाय बेगर बेखौ ओ फोनानै दोननांगौ आरो बै हायाव फोनानै जेनेबा नों बेखौ हायाव गारनानै होबाय होनायनि उनाव नों बै हाखौ मोजाङै बेगरजों मिक्स ओ गलायफिनदो जाहाथे बै बेगरा हा सिङाव हाबलाङो हा सिङाव हाबलांनानै जाहाथे गिसि जायोब्ला बे बेगरा थाबनो बुगानानै ओ थाबनो बुगानानै गाजा बेरो ओ गाजा बेरो ओ जेब्ला बेयो ओ बेगरा ओ जिबा सान बा ओ नैजि सान जायो अब्ला बियो ओ गाजा बेरो। गाजा बेरोब्लाथाय नोंथाङा बेयावओ ओ बै बिलाइ गोरलै गोरलैयाव नोंथाङा खम बिबांनि ओ स्प्रे जे जायखौ जोङो बिबार बिबाराव बाहायो दै सारनाय बिबार दै सारनायाव बाहायो ओ बैयाव सारग्रा स्प्रेजों नोंथाङा ओ ओ बै बिलाइ गोरलै गोरलैयाव सारनां गोन आरो जाहाथे बै फिफाङा गब्लयोबा बिलाइआ दै मोननानै गब्लयो आरो रोदा ओंखारो। ओ
जेब्ला
दै सारबाय थागोन अब्ला बिफाङा थाबनो देरनानै बेयो हायाव रोदा सुगोन आरो हायाव रोदा सुनानै जेब्ला बियो ओ थामजि बा से दान बिनि एसे बाराबो लायो एसे बारा लानायनि उनाव बियो ओ गायजानाय महराव फैयो आरो जेनेबा बेखौ नोङो माबे जायगायाव गायगोन बै जायगायाव गायजानाय महराव फैयो। ओ नों जाय जायगायाव गायगोन बिनि थाखाय नोंथाङा ओ गोबां मुलाम्फा लुबैयोब्ला हाया एसे बुरजा जानांगोन आरो नोंथां ओ हा बुरजा जायोब्ला मोजां मुलाम्फा फैयो बिनि थाखाय नोंथाङा ओ गायनो हा ट्रेक्टरजों हालेवनानै लानांगोन ट्रेक्टरजों हालेवनानै लानायनि उनाव नोंथाङा बेयाव मोथावरि बानायनांगोन जाहाथे बै बिफांनि गेजेर गेजेराव नोंथाङा दै सोनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा हाखर मो जावनानै मोथावरि बानायनांगोन बै मोथावरियाव नोंथाङा आरो मा प्लास्टिक बा मालसिं पेपार होनो जों बेखौ खोबनांगोन आरो जाहाथे नों जाय जायगायाव बानलु गायगोन बे जायगाया प्लाटिकजों खोबजानाय जायो प्लास्टिकजों खोबजानाय जायोब्ला बै ओ जायगानि ओ मा होनो हाया गिसि थाबाय थायो आरो माने बियो थाब राना गोरान जाया जाहाथे सान्दुंङा बेयाव दडाइरेक्ट नाङा आरो बेनि उनाव नोंथाङा बै ओ प्लास्टिकखौ ओ मोनसे जानथायाइ बा नोंथाङा बै फानलु बिफांखौ बेसेबां जानथायाइनि गेजेराव गायनो बै ओ जायगायाव नोंथाङा गुदुं बानायनांगोन एबा सुफ्लंनांगोन आरो बिफां गायनो थाखाय ओरैनो आखाइ मुथासेसो ओ सुफ्लंनांगोन आरो बिफां गायनो थाखाय बिनि उनाव नोंथाङा ओ बै मा होनो जाय जायगायाव बिफां गायगोन बेयाव नोंथाङा ओ हासार होनांगोन आरो बिफां गायनायनि सिगां हासारफोरा जाहैबाय ओ जेरै एम आ पि होनो जायखौ मेरियार अफ पटास होनो इउरिया होनांगोन नोंथाङा फसफेट होनांगोन आरो बे हायाव बिनि उनाव नोंथाङा ओ बेयाव बेै जि बानलु फुलि नों गायगोन बेखौ नोंथाङा आराम होनानै हाजों खोबना होदो आरो गायदो। गायखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव दै इसे इसे होदो आरो ओ स्नि सानसो नोङो नोंथाङा दै होनांगोन आरो बिफाङा जाहाथे थाङो मोजाङै बिनि उनाव ओ थांनायनि उनाव नोंथाङा जेब्ला बिफाङा गिदिर गिदिर जायो अब्ला नोंथाङा दैखौ बिफांनि गुदियाव होनो नांला बिफांनि गुदियाव होबाय थायोब्ला हाया रानथाबनानै बिफाङा देरनो हायै जायो बिनि थाखाय नोंथाङा जि ओ हाखर दि जावना लादोंमोन बै हाखर जावना लानायाव देबार नोंथाङा ओ मिसिंफोरजों दैखौ सोनांसिगोन आरो जेब्ला मिसिंफोरजों दै सोयो अब्ला बे बिफाङा हारसिंनो बे रोदाजों ओ दैखौ बोनानै लायो आरो बिनि उनाव नोंथाङा ओ जेब्ला उम ओ बिफाङा ओरैनो उम स्नि बा द‌ दान जायो अब्ला बियो फिथाइ थायनाय महराव फैयो आरो बिनि सिगां नोंथाङा बेखौ गोबां जोथोन लानांगोन जेरै ओ बिबारनि मुलि फिथाइनि मुलि बायदिसिना नोंथाङा मु मुलि होनांगोन आरो ओ बानलु सिब्रुखौ आबाद मावनो सानोब्ला नोंथाङा गिबियाव बोथोरजों गोरोबनांग्रोगोन बोथोर गोरोबनाय होनोब्ला जोङो गिबियाव जोङो ओ बानलु सिब्रुखौ अक्टबरनिफ्राय गायनांगौ जायो अक्टबर नभेम्बर बेयाव गायनांगौ जायो आरो जों दि दिसेम्बरफोर मोनोबा फ्राय बि-बि‌ बिफाङा जाला आरो माने डिसेम्बराव गायोब्लाथाय ओरै ओम डिसेम्बरनि उननिफ्राय ओ देरगौ मानि फिथाइ थाइगौ मानियावनो अखा लोगो मोनफैयो आरो अखा लोगो मोनबाथाय बिफाङा ओ मोजां जाया आरो बि फिथाइबो थाया
नंगौ नामा नोंथां माने बियो दैओ दैआव दैब्र जानानै थैलाङो आरो हारसिंनि बिफाङा बिदिब्लाथ आं‌ नोंथांनिफ्राइ बानलु आबाद मावनायनि सोमोन्दै गोबां सोलोंनो हाबाय नोंथां औ औ औ दानिया नोंथाङा आंनोबो अमा फारामनि बागै एसे फोरमायना हो होनो हागोन नामा औ हागोन नोंथां हागोन अमा फाराम बुङोब्लाथ अमा फिसिनायखौ बुङो जों नोंथां औ अमा फिसिनो थाखाय जोङो गिबियाव मा खालामनांगोन जुदि नों अमाखौ अमा जोलै लानायनि सिगाङावनो जों गिबियाव अमाखौ दोननो थाखाय जों गन्द्रा लुग्रोनांगोन आरो नोंथां गन्द्रा लुदनायजों लोगोसे जोङो साखाथियावनो गंसे खल बा दंखलखौ जों गायफाना लाफानांगोन मानो होनबा जोंहा ओ दैनिबो जोबोद गोनां जायो अमा फिसिनायाव बेजों लोगोसे साखाथियावनो जोङो अमा खिखौ गारनो थाखाय जोङो खरबो जावना लाफाखानांगोन आरो नोंथां आमफाय जोङो बै माबाखौ जे अमा फिसिनाय बेखौ जोङो अमाया नोंथांना बा अमानि बिबांनि सायाव सोनारगोन आरो नोंथां अमानि बिबाङा खमब्ला नोङो खथा खथा खालामनानै दोननांगोन आरो आरो आरो खालामना दोनोब्ला जोंहा अमाखौ साबसिनै दोननो हायो जाहाथे अमाया ओरै खारलाय ओरै फैलाय जाबाय थाया बेनि थाखाय जों बेखो खालामनांगोन आमफाय नोंथाङा अमा फिसिनो थाखाय जायगाखौ गामि ओनसोलाव लायोबाथाय गाज्रि जागोन नोंथां मानो होनोब्ला अमानि जि खि बियो जोबोद मोनामो आरो नोंथां गेस ओंखारो बिनि थाखायनो नोंथाङा एसे गामिनिफ्राय जानगाराव बा आबहावाखौ माबानि गामिनि आबहावाखौनो मोजां लाखिनोबा जानगारावल खालामनांगौ आरो नोंथां औ आमफाय बिनि थाखाय जोङो जेब्ला अमा अ जोङोथ फिसानिफ्रायनो फिसियो नालाय औ जोङो अमानो जाहोनो थाखाय आङो बांसिनानो सना गल्डनि जाग्रा दं आरो अमानि मोनसे आदार बेखौ आं जाहोयो आरो नोंथां दाना होनो जायखौ जोङो बेखौ आं जाहोबाय थायो ओमफाय आं नो गिबियावथ सरखारानो हरदों नोंथां बांसिनानो सरखारनिफ्रायसो आं मदद मोननानै बे खामानिखौ मावदों आरो नोंथां न' लुनाय बायदिसि निफ्राय थांनानै थेवबो आंहाबो निजा थांग्रोखायोना नोंथां सरखारनिफ्रायथ मोनजोबा नालाय गासैखौबो औ बिदिनो दाय फियै फियै आंहाथ अमाया गोबां दं नोंथां नाथाय बेनि गेजेरावबो आंहा गोबां जेंना जायो आरोना नोंथां औ माबेबा समाव अमानि बेमार फैयो बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि बेमार फैयो बेजों आं मोगा मोगि जानांगौ जायो माबेबा समाव आं गोबां लस बो जायो आरो नोंथां बा खहा जायो माबेबा समाव मुलाम्फा जायो बुंनो हाया आरो नोंथां बिदिनो ओमफ्राय जोङो अमाखौ गोबां जादनि मोनो मोनसे जोङो जोंनि गामियारिफोरा फिसिग्रा अमा दंना नोंथां औ अ बिद बिदि मोनो ओमफ्राय मोनसे फिसिनो थाखाय बानायजानाय मोनसे अमा फार्मनि थाखाय खालामजानाय मोनसे अमा औ अमाया बे औ बे अमाखौ लाबोयो आरो ना नोंथां बे अमाया गेदेर गेदेरसिन जायो औ बेनिफ्राय जोङो अमाखौ बे अमाखौथ जोङो जायगायाव फानफिननो हाया नालाय गेदेर जायोब्लाथाय जोङो आरो गुबुन दाबसे जायगासिम फानहरफिनो आरो नोंथां औ औ ओमफ्राय बिब्दिनो जोङो अमा फिसाफोरखौबो जेब्ला अमाया फिसा होयो अब्ला जोङो अमाखौ सायावनोबो फाननाय जायो आरो नोंथां जाहाथे जोंनि जायगाया एसे मोजाङै थाबाय थायो नङाबाथ जोंना जायगाया इसेबां गुवारद्रायबो नङा नालाय थोस्लाबा आरो दोननो थाखाय बेनिखायनो जोङो सम आरो बोथोरखो नायनानै माबे समाव बेसेबां अमा लाखिनांगौ बेखौ नायनानै जोङो फानहरनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो आंहा अमाखौ सामलायनो थाखाय साथाम माबा दोनदों आरो बिदिनो नायग्रा जायखौ जों खियाबो बुङो ब लावखार बुङो औ बिदि सम सम आङो अमाखौ माबायाव फोथाराव लानानै आदार जाहोहैयोआरो नङाबाथ अमाया गावनि जायगायावनो थाबाय थाबाथाय एसे माबा जायोना दुरबल बल जानाय नुयो लोगोसे आरो जि अमा थाग्रा दोनग्रा बे गन्द्रानि खिखौ जोङो सुगारबाय थानांगौ बे मटर पाइपफोरजों आ सारनानै सुगारनानै हाखर फारसे गार नांगौ आरो नोंथाङ औ बिदिनोसै अमा फियोब्ला नोंथाङा फिसिनो हागोन नाथाय गोबां खस्थ गेजेरनि गेजेरजों फिसिनांगौ जायो आरोना खालामनानै बेखौ नायोब्ला मोसौ फिनाया साबसिन बेखौ आं सानहरफिनो नोंथां आथिखालाव औ नंगौ मुलाम्फायाथ नोंथां मा बुंनो जेनेबा ज जि-जिखिनि अमा फानदों बेखिनि अमा फाननायजोंनो आंथ दा सरखारारनिफ्रायबो आदारखौ मोनला नालाय जिखिनि अमा फानदों बे फाननाय फैसाजोंनो आङो आदारखौ बायफिन नांगौ जायो आरो नोंथां ओरैनोबालाय फैसाखौ अमा फानब्ला मोननाय बायदि मोनो नाथाय अमा फाननाय गैथ थुआबाथाय फैसायानो थानो नागिरा आर ना थेवबो नखर खुंलांनो थाखाय बेखिनि फैसाया सोलिनो आन्थाया जासाबो नाथाय माबेबा समाव गोबांद्राय फैसा नांगौबा आंनो थोआ थोस्लाबा जायो आरो नोंथां नाथाय ओरैनो जोंनि दा जाबायदि थासारि दा सोलिगासि नो बिदि इयुनाव बिदिनो सोलिलांबाय थाबाथाय आंहा इसेबां अमा फिसिनायजों मुलाम्फा जागोनखौ आं नुहुरा आरो नोंथां दाथ आदारनि बेसेनाबो बांनाय सायाव बांबोगासिनो आरो अमानो माखासे आङो भिटामिनफोर होनांगौनाा मुलि बायदिसिना बेफोरबो दामानो बांबो गासिनो माथो नोंथां आरो सम सम आङो डक्टरफोर ला